औ औ सानजौफुनि गोजोन होलायनाय बाउहरबाय नोंनिसिम।
औ औ मोजां खोनादों आंनि माथखौ?
औ खोनादों ना नोंथां?
औ औ दा जों बिदिबा जोंनि बर' सुबुंफोरनि जानाय लोंनाय बा ओंख्रि आरो बायखिजाया जानाय लोंनाय माबाफोरनि सायाव एसे रायज्लायनो नामा नोंथांजों?
औ जागोन नोंथां।
औ दा बिब्दिब्ला आङो गिबियावनो‍ एसे जागायनानै होनो सानो जोंहा बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि बेलायावहाय गोबांनो फिथाइ सामथाइया गुबुन हारिफोरजोंबो बा हारि लानानै बिदि गैया आरोना नाथाय अब्लाबो जोंहा बे आमथिसुवा फोरबोखौहाय जोंनि बर' सुबुंफ्राबो फालियो। बेवहाय जों फिथाइ सामथाइफोर जानायखौ नुनो मोनो। जेरै खान्थाल, थाइजौ, थाइजौनि बोथोराव थाइजौ, खान्थालनि बोथोराव खान्थाल बिब्दि। बेनि अनगायै जोंहा बांसिनैहाय बर' सुबुंफोरजों बर' सुबुंफोरनिल' जाग्रा जामुं होनना मोनथिजायो होनोब्ला जोङो ओंख्रिनि बेलायाव थांनो हागोन। जेरैहाय जोंहा गोबां ओंख्रि दङ जायफोरो जोंनि भारत हागजो-हादोरजोंनो जि आइ टेग होजाबायब्ला ओ गुबुन हारिफोरजों जोङो मोनथिजायो जे बेयो बर'नि ओंख्रि होननानै आरो ना। जेरैहाय अनला ओंख्रै बा, सबाय साम' ओंख्रै बा अमा बेदर होननानै बुङोब्ला नाथाय बिथांमोना मिथिया जे अमाखौ मा माबायदि आदब खायदा जों जायो अब्लाबो अमा बेदर होननानै बुङोब्ला नों खालि बर'नि जामुं होननानैल' मिथिखायो आरोना। बिनिफ्राय बिदिनो नारजि, ओ नार्जि अमाफोर बे बेफोरनि गेजेराव आङो जायखिजाया मोनसेनि नोंथांनि ओ सेराव सोंनो सानो जे बिनि संनाय आदब खायदा बा जेरैहाय बेखौ मानिफ्राय गिबियै मोननाय जायो बेफोरबायदि एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा जेरै ओ अनलाखौनो बुंबाय आरो ना। अनलाखौबोथ' जोङो गुबुन गुबुन रोखोमाव जायो बेखौ एसे फोरमायनानै होलाय नोंथाङा।
औ नंगौ। अनला ओंख्रि खौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमाव जायो। जेरैहाय जोङो बेफोर खौ जोङो अमा बेदर बा दाउ बेदर, ना खांख्राइ, एम्फौ लाथा, साम' आरिजोंबो जों जानो हायो। जेरैहाय जोङो दा दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा बे दैज्लां बोथोराव जोंहा औवा मेवाइ मोनो जोङो। बेफोर औवा मेवाइजोंबो जोङो अनला खारै बेफोरखौ संनानै जानो हायो। जेरैहाय जोङो बेखौ दाउ बेदरफोर
नंगौ नोंथां नंगौ।
अनला अंख्रै संनो थाखाय जोंनो माइरं नांगोन बे माइरंखौ जोङो दैयावहाय सो सोमनानै दोननांगोन आरो माइरंखौ सुखांनायनि उनावहाय जों बेखौ मेसिन बा गायहेन बा दिं खि बेफोराव जोङो देनानै गुन्दै खालामनानै लानांगोन। आरो गुन्दै खालामना लाखांनायनि उनावहाय जोङो औवा मेवाइखौहाय हानानै लानानैहाय बेखौ जोङो खारैजोंहाय एसे रहायनांगौ
औ औ
बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला रबगोन अब्ला जोङो बेवहाय दै होनानैहाय संख्रि आरि होनानैहाय जोङो दैखौ गोदौ होनाय जागोन आरो गोदौ जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जों बेखौ माइरंनि गुन्दैखौ आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो बेवहाय आरो खायसे खायसेया बेबादिनो दैजोंबो गलायनानै होयो। आरो बेनि उनावहाय जोङो बेदरखौहाय एवफ्राननानै लानांगोन आलदायै थाव बानलु सामब्राम बेफोर बायदि होनानैहाय आरो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेदर एवफ्रामनाया जागोन अब्ला जोङो बेखौ अनलायाव होसननानै होनाय जायो आरो
औ औ नंगौ
बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय मोदोमनो थाखाय बायदिसिना दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया खासि दारा बा हाइजेंनि बिलाइ बेफोरखौ जोङो मोदोमनो थाखाय होनाय जायो आरो
नंगौ नंगौ
औ बेबादिनो अनला ओंख्रिया जानो जोबोर गोथाव जायो आरो जों बेफोरखौ गोथां बिलाइफोरजोंबो स संनानै जानो हायो जेरैहाय जोङो लाइ बिलाइ उसुमै बिलाइ बेफोरजोंबो जों संनानै जायो आरो
औ बेफोरखौ अनला फाख्रि होननानै बुंहैबाय
औ औ नंगौ अनला फाख्रि होननानैहाय बुङो
दा बिब्दिनो आं नोंथांनियाव एसे सोंबावनो सानो जे जोंहा अनला ओंख्रिखौ जोङो बिब्दि खालि जानायजोंल' नङा जेनेबा खायसे नेमखान्थिफोरबो फालिनाय नुनो मोनो अनला ओंख्रिजों बेफोर नेमखान्थिफोराहाय नोंथाङा मोनथियोब्ला एसे फोरमायनो हागोन ना जेरै बायदि हाबाफोराव बा बायदिसिना खायसे नेमखान्थियाव जों अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो
औ नंगौ जेरैहाय जोङो बर'नि हाबा बुङोब्ला हाथासुनि हाथासुनि हाबायाव जोङो हरावहाय खैना गोदानखौ जोङो इसिं खनायावहाय अनला ओंख्रि संनो होयो आरो बेखौ जोङो जोंनि बर'नि हाबायाव नुनो मोनो हाथासुनि खुरनायाव अनला ओंख्रि संनाय आरो बर'फोरा मोनसे नियम दङ आघोन मासाव जोङो ओंखाम गोरलै जानाय बे ओंखाम गोरलै जानायावबो जोंहा बे अनला ओंख्रिखौनो लाइ बिलाइजों अनला फाख्रि बे बेफोरबायदि संनाय जायो आरो
नंगौ नंगौ
औ नंगौ
दा जोंहा बिदिब्ला अनला ओंख्रिया खालि ओरैनो जानायनि थाखायल' नङा बेयो खायसे नेमखान्थिजों गोरोबफानानै दङ जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बेखायनो जों बेफोर ओंख्रिखौ बा जोङो गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि समनिफ्रायनो बा दिनैसिम आरो आरो इयुनावसिमबो जों बेखौ माब्लाबाबो बोखारनानै गालांनो हानाय नङा जेब्लासिम बर' सुबुङा बुहुमाव थांनानै थागोन बेफोरो ओंख्रिफोर बेफोर खान्थिफोरा थांनानै थागोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नंगौ जायनि जाहोनावनो जोंहा दिनै बेफोर ओंख्रिया ज आइटेक मोननो हाबाय आरो जायनि थाखाय आरोबाव बिदिनो अनला खौ जोङो अनला गोखैबो जानाय नुयो नालाय बे अनला गोखैखौ महाय मा माजों जाजायो एसे खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा
ओैहाय गोखै होनोब्लाथ' जोंहा दााबायदियाव दैज्लां बोथोरावहाय जोङो थाइगिर फिथाइ मोनो
अ अ
ह थाइजौ बा बायदिसिना गोखै फिथाइजोंबो जों जानो हायो आरो आरो बिदिनो गोबां दङ जोंहा थाइसुरि फिथाइ दङ जलफाय दङ बेफोरजोंबो जोङो गो खै अनला ओंख्रि संनानै जानो हायो आरो बेफोराव ना आरि बा साबसिन जायो आरो जानो थावसिन जायो औ नंगौ
जेरै आरो जोङो ओ मोदोमफुल बिबार बा जोंहा बिब्दिनो थाइस्रि बिबारफोरखौबो बे जोंनि ओ थाइस्रि बिबार बारनाय समावहाय जानायखौ नुयो आरोना बेयावहायबो जोंहा थाइस्रि बिबारजों अनला जायोब्लाथाय जोंनि आइ बेराम ओंखारनाया हामोबा जानो रोङा बिदि होननानै बेखौबो फालिनाय नुनो मोनो आरोना बे मोनसे मानासाव जेब्ला खायस्रि बिबारा बारो अब्लानो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां
औ औ नंगौ आरोबाव बिब्दिनो ओ जेरैहाय नारजि नारजि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथाय नारजिखौबो जोंहा गोबांनो बायदिसिना नेमखान्थिफोराव फालिनायखौ नुनो मोनो नोंथां बेफोरो मा मा ओ नेमखान्थियाव बा मा मा हाबायाव बाहायजायो जोंहा नारजिया बर'फोरनियाव बेखौ एसे फोरमायनानै होलाय
औ नंगौ नोंथां जोंहा नारजि एबार बिदिनो बर'नि जेरैहाय सारादुफोराव जोङो बे ज नुनो मोनो जोङो जा रे थैनानै थांनाय सुबुङा सोमोन्दो दङमोन जोंजों बेखौ ज गसनायनि थाखाय बे जों खारनाय नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां जेरै बेखौहाय जोंहा मानसि गोथै खावनानै फैयोब्ला बा गारनानै फैयोब्लाबो जोङो गावनि बा जोंनि गासैनि बो लांगोनायावहाय अर सुनानै नारजि दांनाय बेफोरबायदिबो खालामनायखौ नुनो मोनो आरो ना। आरो जोंहा बे सारादुआवबो रायजोनि गासैबो सुबुंफोरखौ लोगोसे न'खरजों न'खरखौबो बे नारजि दोलोखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो जाहाथे बे जोंनि बे जोनोमाव बे उजिबासियाव बे बिथां बिथांनि सोमोन्दोआ जा दंमोन बेफोरखौ जोङो माने जानगार होनाय बा बिथाङा आरोबाव गुबुनाव बे सोमोन्दोखौ सिफायनानै गुबुनाव जोनोम जाहैथों बेफोरबायदि माबा मोनसे साननाय
जोङो बे खान्थिखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो ना औ जोंहा बे नारजिखौ बिब्दिनो जोंथ' नारजि होननानै बुङो बेखौहाय जोङो गिबियावनो मानिफ्राय मोननो हायो नोंथां?
नोंथाङा खेबसे बुंफिननो हागोन ना?
औ बे नारजिखौ जोङो गिबियावनो